हेल'
हेल' नोंथां औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङना दायो?
औ फ्रियानो नोंथां।
औ बिब्दिला मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नामा?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ माने आं नोंथांजों माने औवानि मा मुवा मुवा बेसाद हेबनानै बर समाजाव बाहायो बेनि सोमोनदै सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ
सवराय जागोनना
सावराय जागोन नों
औ बिदिब्ला आंनो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नोंथांनो औ औ औ औ औ औ औवानि औवानिफ्राय जोङो माने औवानि बाहायथि होननानै जोङो बर' समाज थाल माने औवाया मोनसे मैखोम जायगा लानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ माने बर' समाज औवाखौ गारनानै बा जिउ खुंनायानो आद्रा बायदि आरो माने जोनोम माय थैजसिम माने औवाया ओ बर' समाजाव माने मोनसे मैखोम जायगा लानानै दङ। जेरैबायदि औ बेखौथ' औ जोनोम जागोन माने नारि हानायजों गथ'नि नारिखौ बा थाबनो रानो होननानै गुबुन माने बोसोरनि आगजुफोर जों माने हानाय जाया आरो बेफोरजों हायो। ब्लेदफोरजों हायोब्लासो माने गाराइ जानाय बा बेनिफ्राय माने गाज्रिसिन जालांनो हमनाय आसा थायो आरो माने। बेनिखायनो औवाजों हायो आरो आरो बे थैलिआव बाहायोब्ला जों मानसि गोथैखौ माने गोथैखौ बानगारनो थाखाय जा सां बानायो बे सां बा बैसांखौ औवाजों बानायनाय जायो आरो। जायखौ जोङो
औ
बाथि होनना बुङो बाथिजोंनो बानायनाय जायो आरो बाथि बे बेखौ औवा मानसि गारनायखौ औ बेबायदिनो आरो गोबां जेरैबायदि बर' समाजनि माने फुंनि सिखारनायनिफ्राय उन्दुनाय सिम माने औवानि मुवा बेसाद बाहायनायखौ नुयो जेरैबायदि गोदोनि समावथ' जोंहा माने न' बांफोरा पाकानि नङामोन हानि नो ओ न' माने सितलाफोरा हानिनोमोन आरो बारिबो बागानफोरा गुवारमोन बेफोरखौ माने फुङावनो सासे आइजोआ बेफोरखौ साफा खालामनांगौ जायोमोन आरो। बेखौ आरो हासिबजोंनो औवा जों बानायनाय हासिबजों माने सिबबोमोन आरो बेनिफ्राय औ बेखौ नुनो मोनो आरो बेनि उनाव बायदिसिना जोंहा समाज जानायाव बायदिसिना खामानियाव दंफांनि आगजुफोरखौ गोबां बाहायो आरो। जेरैबायदि ना हमनो थांनायावबो ना हा मैहा थांनायावबो गोबां जेरैबिदि जेखाइ खबाइ इनिफ्राय सेन खखा बेफोरबायदि दंफां बेफोरखौ माने औवानि बानायना लायो आरो बे बेनि अनगायैबो जोंहा बोरसि बानायो अ हौवानिफ्रायनो बे बानायना लानायखौ नुनो मोनो औ बेनि अनगायैबो आरो फोराथ' ओ आबाद मावनानै जिउ खुंग्रा हारि महरै आबाद मावनायावबो गोबां औवानि आगजु बाहायो जेरैबायदि जोंहा मै मैखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो लाव थिफोरखौबो आरो ओ खोथिया बा माइ बान्नो थाखाय जा हुलाबारि आरो बावखा बेफोरखौबो औ औवानिफ्रायनो बानायो औ आरो बे जिगाब फायनायाव बाहायनाय हुखेन बेफोरखौबो औवानिफ्रायनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा जा दानाय लुनायावबो औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै बायदिसिना गरखा गरखा बे गरखाफोरखौबो गंनै गंब्रै बेबायदि थायोना आगर एरनायाव बाहायनाय औ बेफोराव माने औ बेफोरखौ माने औवानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बे सामफे दो बयो बानाय बाहायो आरो जानाय लुनायावबो औ बेबायदिनो आरो
औ
ओरैबायदि खेरखा खादा बेफोर माइ मैगं हानानाय खेरखा बेफोर बेवबो औवानिफ्रायनो बानायनायखौ नुनो मोनो बेफोरनि अनगायै बो जोंहा आरो जि दोननाय गन बा सिबबा गन बेफोर औवानि आरो जि लामनाय दान्दा बेफोर खौबो औवानिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनै औ आरो गोबां बेबायदिनो औवानिफ्राय जोंहाथ' औवाखौ ओ बेफोराव बाहायनायनि अनगायैबो जानायावबो बाहायो जे औवा मेवाय बेफोरखौ ओवा मेव बेउ गोरलै समावनो जानाय बा आसा खालामनानैबो दोननायखौ नुनो मोनो आरो आरो बे ओ औ औवा बिलाइफोरखौबो जोंहा मोसौफोरनो होनायखौ नुनो मोनो मोसौफोरनो औ आरज जोंहा मोनसे माने गेदेरसिन धोरोम फुजिनायावबो बे औवानि बाहायनायखौ नुयो जेरैबायदि बाथौसाालि दुमनाय बेयावबो औवाखौनो बाहायो औ आरो गोबां बेबायदिनो ओ औवा खौ लानानैबो जोंहा गोबां माने सुबुं फोथायनाय दोङो आरो माने मानसि थैनायाव मानो जाय औवा खौ दानो बे औवानि आरो थाबावनाय ससेखौ माने गुबुन खामानि बा गोथार खामानि बेफोराव बाहाया बे औवाखौ सुवा जाबाय होननानै सानो होननायखौ जों खोनानो मोन मोनो आरो बे औवाखौ मोजां खामानियाव बाहाया होननानै दोनो आरो बेखौ खालि मानो थैनायाव बाहायनायनिफ्राय आरो गुबुन खामानियाव बाहायलियो आरो बिबायदिनो गोबां औवा जों लानानैबो सुबुं फोथायनाया माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोदों आरो औ बेबायदि आरो ओ औ माने बेबायदि औवाखौ जोंहा माने जायहा गोबां हवा दङ बेफोर माने फाननानै रांखावरि खायनोबो हायो जेनेबा औवाफोरखौ सोरनिबा लांनायखौ नुनो मोनो। आरो लेखा बिलाइफोर बानायनायावबो माने गोबां औवा होलांनायखौ नुयो बेफोराव मान फाननानैबो गोबां रां मोनो आरो औवानिफ्राय। औ औ बेबायदिनो आरो औ बुंनानै फोजोबनो हाया आरो औवानि बाहायथिखौ। बिदिब्ला नोंथाङाबो एसे बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा औवा औवनि बााहायानायब औवनिसिम
औ नोंथां नोंहाङथ' गासिबो औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै रोखा रोखायैबो
दा बेनि गेजेराव नोंथाङा बुंलाजोबनायनि गेजेराव आं बेफोरबायदि बुंनो हाबावगोन बेफोरबायदि आं साना थेवब्लाबो आं जा खिनि हायो बेखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा जों जोंनि नोंथाङा बुंनाया बिदिनो जोंनि बर' समाजाव जोनोमनिफ्राय थैनायसिम नोंगौ औवाखौ बाहायो दा नोंथाङा जे बुंदों जोनोमाव उम जोनोम जागोदान उन्दै गथ'नि बिहुथुमे हानो थाखाय उम औवानि माबाखौनो बाहायो दा बेफोरबायदि थैनायावबो बेफोरबायदिनो बाहायो। गोबां खामनो जोङो औवाखौ बाहायो मानो होनबा जों हाबा हखायावबो बायदिसिना नांगौ खामानि औवानिनो बाहायो बेनिफ्राय जोङो नोंथाङा होनदों न' लुनायाव बाहायो दा न' लुनायावबो गोबां खान्थि थायो जे माने जों न' लुजेननांगौबा ओ न'नि बिथाखौ होजेननायनिफ्रायनो ओ- जों खोनायनि उनाव ओ न'आव जोंनो खथिया खोन्था नांगौ मा नांगौ नालाय दा बे खोन्थाफोरखौ बो जों मोजां मोजां औवा गिदिर बे औवा बुरखा होननाय बेफोरनिफ्राय जों बानायना लायो खायफा मानि एसे दंफांफोरखौ बाहायो दंफां बाहायोबाबो जोङो ओ- साइड साइडनि मेन गुदि खोन्था बेफोरबायदिखौ दंफां होनानै गेजेर गेजेर औवाखौ होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव जोंनाव फैबावो ओ न' लुनायावनो आ- जोंनि बेरा दुमथिनाय फारबोरै जोंनि जा न' फारब्रै साइड थायो बे फारब्रै साइडखौबो जोङो औवाजों बेरा होनायखौ जों नुयो। बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनि बायदिसिना मारल हामि बे जोंनि जायनोखि गोजौनि साल बेफोरो साल खानायफोर सानाय बेफोराव जोङो
औ।
बेखौ औवानि बाहायनायखौ जों नुयो।
उम उम।
दा बेनि उनावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो बे न'गंसेया ओ- मथा मथि दाइनजि जौखोन्दोखौ जोङो औवा बाहायनायखौ ज जों नुनो मोनो आरो। औ बेफोरबायदिनो जोंनि गेजेराव आरोबाव गोबां बायदिसिना खामानियाव जों बाहायो जेरैहाय दैखर दैखराव जोङो गोदो गोदायहाय जोंनि दैखरफोरावहाय दा आथिखालावथ' दैखर जों नुनो मोनला आथिखालाव दैखर नुनो मोनला होमबाबो गोदो गोदाय जों नुनो मोनदों जे दैखराव जोङो बे औवानिनो बेरा दु थिना दोनोमोन। माने मोसौफोर गोलैयैनि थाखाय। बा मानसि गथ' उन्दैफ्रा बेफोराव जेन गोलैहैया। बा दावसिन दाउला बायदिसिना मोसौ बायदिसिना जिब जिनारा बेवहाय जों गोलैहैया बेफोरनि थाखा बेनि माने जों बेखौ माने औवाजों बेरा दोनथेना लायोमोन। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बारि जोंनिखि जायनाखि बारि बे बारिखौ जोङो थिनो थाखायबो जों औवानि बेरा दुमथिनायखौ जों नुयो। मोसौ बुरमा हाबनो हायैनि थाखाय दा जोङो बेफोरबायदिनो आरोबाव बे हरख्ला लामानि जायनोखि हाबजेननाय हरख्ला बेखौ जों औवा बाहायो। आरोबाव जों माने गोबां माने न'खराव बाहायजोबनाय गोबां खामानियाव जोङो औवाखौनो बाहायजोबो आरो। बेनिफ्राय जोङो नोंथाङा फुंनि सिला सिबनायाव जोङो औवा बाहायो। नोंगौ फुंनि सिबला सिबनायाव जोङो जायनिखि फुंनि समाव जों जायनिखि सिलाखौ सेबो बेवहा जों सिला सेबोबा जोङो बे जोंनि थुरिनि हासिब बा जोंनि आथिखालनि फुल सारु होननाय बेफोरजों जोङो बेखौ सिलाखौ सिबनो हाया। सिबनो हागोन बाबो माने बे गोबां जोङो असुबिदा जागोन जायनि थाखाय जों आ उवानि एबा नारेंखल बिलाइनि बे जायनाखि गेजेरनि बाहागो बेखौ जोङो बाहायो बा औवाखौनो जोङो जियनानै जोङो खाथि बानायनानै फिसा फिसा खाथि बानायना जोङो सिथ्लाखौ सिबो बेफोरबायदि आरो। बेफोरदिनो आबादाव आबादाव नायनो थाङोबाबो आबादावबो जों गोबां बाहायो। नोंथाङाथ' होनखाबाय नांगोलावबो जोङो नांगललिला बाहायो। मैयाबो जोंनि दंफांनिनो जायो ओमफ्राय माइ एरनो थाखाय खेन बेबो जोंनि औवानिनो जायो। इनिफ्रायो माबायो जोंनि आं जायनाखि मै बोद्रनो थाखाय जायनाखि जोंनि औवानि
नंगौ।
गोबां खामानियाव जों औवाखौ बाहायो लावथि ओमफ्राय खदाल बाहायो जों आबादाव। खदालनि बिखुं जायनाखि हमग्रा बेबो जोंनि औवानिनो जायो। गोबां खामानियाव जों औवाखौ बाहायो औ। बेनिफ्राय जोङो धोरोमनि फारसे थाङोबा जोंनि बाथौ बाथौ धोरोम बेवहाय जोङो नोंथाङा बुंदों बे बाथौनि जानाखि जेवरा बेयाव जों औवाखौनो बाहायो दा बाथौनि जेवरा हेबनायाव जोङो बे औवा थसेजोंनो हेबजोबनांगौ जायो ओमफ्राय बे औवा थ सेया जेनेबा जोङो आग्लायदोंबाबो बे औवा थ आगलायनायखौ जोङो माबानो गुबुन खामानियाव बाहायनो मोना होननानै बुङो। बे जोंनि मोनसे फोथायनाया आरो जे माने जों इसोरनो जाखौ जायखौ बावो जायखौ बाहायदों बेखौ जोङो माने गुबुन गाज्रि खामानियाव बाहायनो मोना आरो बेनि थाखायनो माने बेखौ बेबायदि बुंनाय जादों। खोमो। जोङो ओ आरो जोङो बाथौनो जोङो जिं जिं थुबावो मोनसे बेखौ माने बे औवानिनो बेफोरबो गासिबोनो जों नायनो थाङोबा जों गासिबो खामानियाव जों औवाखौनो नेयो आरो ओमफ्राय जोङो आथिखालावथ' न' लुनाय खान्थिया सोलायबो
नेम खान्थिया सोलायबोदोंबाबो जोङो ओ न' लुनायाव आथिखालावबो गोबां खामानियाव जों औवाखौ बाहायो। मानो होनब्ला जों आथिखालाव न'खौ लुयो माबाजों ओ सिमेन्ट इथा बालाजों सिमेन्ट इथा बालाजों लैयो। जो औवाखौ बेयावहाय नांखागौ मानो होनोबाथाय जोङो जेब्ला जोंनि जायनिखि इथानि अवाल बे अवाना जेब्ला गोजौनिफ्राय गोजौ जालांगोन अब्ला बेवहाय जों माने हानिफ्राय जों बेखौ मोनास'जोबा हानिफ्राय जेब्ला मोनास'जोबबा अब्ला जों बेखौ मोनहानो थाखाय जोङो औवाजों मोनसे सानखा